खोनादोंना खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथारनो जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथां आंबो नोंथांनो फुंबि ओ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय
बिदिब्ला नोंथांनि फन हरनाय गाहाय जाहोना मामोन नोंथां
औ नोंथांजों आं माखासे खोथा सावरायनो सानदों नोंथाङा माबाफोर खोथा सावरायनो हागोन नामा
औ नोंथां फोरमायलाय मानि आयदानि सायाव
औ नोंथां मिथिंगायारि बे जाथायफोर
जेरै अ फोरमायनो बेबायदिबा जागायग्रोनोसै नामा आङो नोंथां अ बिदि बुङोब्ला जोंहा आङो मिथिंगानि माखासे आबहावा गुबुंले जानाय बेखौनो फोरमायनोसै आरो नोंथां आबहावा गुबुंले जानायाथ' गोबां रोखोमनि दङ' जेरै बार गुबुंले जानाय हा गुबुंले जानाय दै गुबुंले जानाय आरो बिफां लाइफां दाननायनि जाहोनाव जोङो जोंहा ओ आबाहावा गुबुंले जानाय बेफोरनि मादाव आङो आ बारा बोरै गुबुंले जायो आरो जोंहा बेखौ बोरै होबथानांगौ आङो नोंथांनो फोरमायनोसै आरो नोंथां जोंहा गासैबो सुबुं अनजिमा एबा जिब जुनार जाय जोंहा आ मा दङ'
दा मा होनो ओ थांनानै दङ' गासैबो बे गासैबो थांनानै दङ'नालाय बिसोर गासैबो जोंहा मा हां लाजोबो आरो नोंथां बे हां लानायजोंनो जोंहा थांनानै दङ' बे हां लानायाव जुदि जोंहा बार गाज्रि खौ लाफ्लाङोबा जोंहा मा जोंनि थाखाय खैफोद जायो आरो नोंथां। जोंहा बेमार आजाराव गोलैनो हागौ आरो नोंथां। बेनि थाखायनो जोंहा ओइनि बारखौ जोंहा गोग्गो खालामनाया गोनांथार आरो नोंथां।
खौ बार गुबुंनायखौ बोरै गोग्गो खालामनो हायो आं नोंथांनो बेनि माखासे खोथा फोरमायनोसै बेनि उनावहाय जों आं नोंथांनो खोथा फोरमायगोन बै गुबुंले जानाय बारखौ हां लायोब्ला जोंहा मा जागोन
आङो
गोगो बारा जोंनि देहानि थाखाय मानो गोनां? बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो जोंहा गुबुंले बार जानायखौ गुबुंले बारखौ जोंहा बोरै होबथागोन आरो नोंथां? ओ जोंहा गिबियावनो गुबुंले जो ओ बार जानाया जोंहा बुंजागोन बेयो कल कारखानानिफ्राय ओंखारनाय नांगौनि बारा उखुनदैया जोंनि बा बारखौ मा खालामो गुबुंले खालामो आरो नोंथां। बेजों लोगोसे जोंहा आ गोबां रोखोमनि गारि मथर बाहायनाय बैफोरनो जोंनि बारहावाखौ गाज्रि खालामो बेखौ जोंहा संरैखा खालामनांगौब्ला एबा रैखा खालामनांगौब्ला जोंनि बार गुबुंले जानो होथानोब्ला जोंहा मा खालामनांगोन बिसिबां हायो इसेबां जोंहा मा आ बिफां लाइफां गायनांगोन आरो नोंथां। मानो होनबाला बिफां लाइफाङा ओ कार्बन डाइ अक्साइद गेसखौ सोबनानै लायो आरो नोंथां। गावसोर थांना थानो थाखाय आरो जोंनो मा अक्सिजेन गेस नागारफिननानै होयो। बेबायदिनो बियो बार गुबुंले जानायखौ खोबथानो हायो आरो नोंथां। एसे एनैब्लाबो
आरोबाव जोंहा दंबावो गारि मथर सालायनाय। नांगौनि बारा जोंहा गारि मथर सलायनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा बिदिन्थि हिसाबै बुंनो हागोन नोंथाङा बबे फोर खामानियाव थाङोब्ला जेरै नोंथाङा थाबायनानै मोनहैनाय लामाखौ नोंथाङा थाबायनानै थांनांगोन आरो नोंथां बैयाव गारि मथर बाहायनो मोननाय नङा। मानो होनब्ला गारि मथर बाहायोब्ला लामा खाथियावखौनो ओ जोंहा मा बार गुबुंले जागोन आरो नोंथां। बे बार गुबुंले जानायजों लोगोसे मा जोंहा देहायाबो गाज्रि जालांगोन आरो। जुदि नोंथाङा ससे लामाखौ थाबायनानै थाङो अब्ला नोंथांनि देहायाबो
आंगोफोर थागोन
बेजों लोगोसे जोंनि बार गुबुंले जानायखौबो जोंहा एसे एनैब्लाबो खम खालामनो हागोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा बेसेबां हायो एसेबां गावनि हारसिंनि गारि गाखो सालायनाय एबा गाखोनायखौ बन्द' खालामनांगौ आरो। बिसिबां हायो इसेबांनो जोंहा मा सुबुं अनजिमााजों गाखोफानाय गारिखौसो गाखोनांगौ जेरै बास इंराजियाव होनो बेखौ पाब्लिक ओ पाब्लिक बास बुंनाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा गारिफोर माखासे ओ गोबां बिबांनि खुन्दै खुैब्ला बै गारिखौ जोंहा थाबैनो फाहामनानै लानांगौ आरो नोंथां आरो जोंहा हायोब्ला मा मोब्लिब गोहोजों खारनाय गारि मथरखौसो बायनानै लानांगौ मानो होनोब्ला मोब्लिब गोहोजों खारनाय गारिया एसेब्लाबो जोंनि आबहावाखौ ओ माबा खालामो आरो नोंथां बारहावा गुबुंले जानायखौ एसेब्लाबो खम खालामो आरो बेबायदिनो जोंहा बेसिबां हायो इसिबांनो जोंहा सुबुं सांग्रांथि खालामनांगौ आरो नोंथां जोंनि बारखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय बेफोरो जाबाय जोंनि बारखौ नाय जानायनिफ्राय होबथानायनि राहामोन बेनि उनाव आं नोंथांनो फोरमायगोन जोंहा बार गुबुंनायखौ हां लायोब्ला जोंहा
जोंनि देहाया
मा मा खथि जानो हागौ गिबियावनो जोंहा बार गुबुंलेया जोंनि देहायाव सिङाव थाङोब्ला जोंनि गुबै देहानि गाज्रि जागोन बेफोर जाबाय जोंनि लान्स बेफोरो आरो बिखा बेफोरो लासैयैनो गाज्रि जालाङो आरो नोंथां जोंनि बिखानि खामानि मावनायाबो बे गाज्रि बारजोंनो मा लासै लासैनो बेमार जालाङो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा बार गाज्रिखौ सिङाव बोनानै लाबाय थाब्ला एबा हां लायोब्ला मा जोंनाव माखासे बेमार जायो आरो बै बेमारखौनो बुङो आस्थामा आरो एलारजि बेयो बार गाज्रिनि दारै जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा दंबावो मा खालामनांगौ जेब्लायबो जोंहा मा बै बार गाज्रि जानायखौ होबथानो थाखाय जोंहा बिफां लाइफांखौ गायनायखौ माब्लाबाबो खम जानो मोननाय नङा आरो नोंथां बिदिब्ला आंनि बुंनाया एसेनोसै नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा जोंनि आबहावानि माखासे गुबुंले जानायखौ संरैखा खालामनाय नोंथां
औ नोंथां आङो दा दंफां दानफायनाय बेनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सानदों दंफां बेबायदि दानफायनाय होननानै बुङोब्ला माखासे बिफां लाइफांफोरखौ नाङा फाङायै दानफायनायखौनो फोरमायनाय जायो नोंथां बेफोर दंफां लाइफां दानफायनायनि जाहोनाव माखासे गोबां खैफोद आफोद जानो गोनां जायो नोंथां बेनिखायनो जों बे दंफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ जायो नोंथां बे दंफां दानफायनायनि एबा दंफां लाइफां फोजोबस्रांनायनि माखासे जाहोनफोरा जाबाय गोरिबथि गोरिब सुबुंफोरा बिसोरो दंफाङानो खामायनायनि गोरलैसिन राहा होननानै साननानै लायो नोंथां बेनिखायनो बिसोरो जेरैखि जाया दंफां दानफायो आरो बेबायदिनो थांनानै थानो थाखाय बे दंफां दानफायनाय हाबाखौनो गावसोरनि जिउ राहा हिसाबै सायख'नानै लायो बिनि अनगायैबो माखासे सुबुंफोर दङ जायफोरा गोबां रां आरजिनो सानो बेनि थाखाय दंफां दानफायनाय जायो बेसोर सुबुंफोरा मिथिंगाखौ जेबो सानाला'सिनानो गावसिनि हास्थायनाय एबा लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय एबा बांसिन दोहोनि जानो थाखाय बिसोरो दंफां लाइफां दानफायो आरो बेनि अनगायैबो माखासे रेल लामा बेबायदिनो लामा आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे फसंथानफोर गायसननाय बेफोरनि थाखायबो बिफां लाइफां दानफायनाय जायो रेल लामा बानायोब्ला गोबां बिबांनि जायगा नांगौ जायो बेफोरबादियाव गोबां बिबांनि दंफां लाइफाङा दानफाय जायो आरो बेबादिनो रायजोआरि लामा एबा हायुङारि राजा लामा बेफोरनि थाखायबो दंफां लाइफां दानफायनाय जायो बेफोर हायुंआारि लामाफ्रा गुसेब जाया नोंथां बेसोरो जोबोर गुवार गुवार जायगा लायो बेनिखायनो बेफोर बेफोरनि जाहोनावबो गोबां बिफांनि दंफां दानफायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो बिरखं बेफोरनि बाग्रा जायगा बेफोरनि थाखायबो जोबोद गुवार जायगा नांगौ नोंथां बैफोर बिरखं बाग्रा जायगाफोरखौ बानायनायाव गोबां बिबांनि दंफां लाइफां दानफायनो गोनां जायो नोंथां बेफोरनो दंफां लाइफां दानफायनायनि गुबै जाहोनफोर बे दंफां लाइफां दानफायनाया जोंनि आबहावायाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो आं बिनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायनो सानदों नोंथां बे दंफां दानफायनायनि जाउनाव अखा हानाया खमायो बेखौ बयबो मिथिखागौदि नोंथां जे दंफां लाइफाङासो खफ' एंगारनायखौ जाहोयो दंफां लाइफाङा हानिफ्राय दैखौ सोबना लानानै गावनि बिलाइनि गेजेरजों खफ' एंगारो आरो बै दै खफ'आनो अखा जायो जेराव बै बिफां लाइफांफ्रा बुरजा बिबांनि जायो बै जायगाया सिदोमा जायो आरो गुसु जायो जेब्ला बै बिफां लाइफांनि सेरजों थाङो एबा बिनि सिङाव थाङो जोङो बिनि दुंथाइखौ जोबोद खम मोनो आरो गुसु मोनो देहाखौ गोजोनग्लायनाय मोनो बेबायदिनो आरो बैफोर बिफां लाइफांफोरा गोबां बिबांनि खफ' एंगारनायनि जाउनाव बेवहाय अखाफोरा थाब थाब हायो आरो नोंथां जेरै बेबायदिनो हाजो जायगाफोर नि खोथाखौ जोङो बुंनो हायो बे जायगाफ्राव बिफां लाइफां थानायनि थाखाय बे जायगाफोराव गोबां बिबांनि अखा अखा हायो जेरै मेघालयनि बेफोरबायदि हाजोफोराव गोबां बिबांनि अखा हायो जाहोनाव जोन जाबाय बेफोराव गोबां बिबांनि बिफां लाइफां दङ बेबायदिनो हाजो जायगा अरनबारि बेफोराव गोबां बिबांनि अखा हायो। बेफोरबायदि अखा हानायनि थाखाय बै जायगानि आबहावाया मोजां जायो। दा आङो बुंनो साननाया जाबाय ओ बेबायदि बिफां लाइफां दानफायनाय बे बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव माखासे मिथिंगायारि जेंनाफोर नुजायो। जेरै अखा हायि बे जाखाबाय नोंथां आरो बेनि अनगायैबो रानस्राव जानाय आरो माखासे मिथिंगायारि खैफोद जानाय जेरै नांगौ समाव अखा हायै बेबादिनो बांद्राय बिदुं जानाय। बेफोरनि जाउनाव बायदिसिना रोखोमनि बेराम आजारफोर सोमजिनाय आरो बोथोरारि दुंथायआ मोजाङै थायो जायनि थाखाय माखासे ओ आबहावायारि सोलायनाय बेफोरो जायो नोंथां। बेनि थाखाय जोङो गुबै दायनिगिरि होननानै बुङोब्ला बे बिफां लाइफां दानफायनायानो जागोन नोंथां बे बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव गोबां रोखोमनि